हेलौ उम खोनादों।
नोंथां मा खालामबाय दं?
आं बर्थमान ओरैनो दं दायो।
औ खबरफोरा मोजांबा नोंथां।
मोजाङानो।
औ साहाफोर औ। नों मोजाङानो दं दे। साहाफोर लोंबायब्ला?
औ।
औ। दा आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं मोनसे माने आयदा लानानै फैदोंमोन आरो बे आयदाखौ आं नों नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां नोंथांजों सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन।
दा आयदायानो जाबाय माने आं आबादनि आरो आबादनि सायाव फोरमायनो नागिरदों फोरमायना होनोसै ना? औ दा जोंनियाथ दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ जोङो माइ आबाद मावखायो नआव माइ आबाद गायो बा माइ माइ गायनाय फुनाय सोलिबाय सोलिखायो दैज्लां बोथोराव गासैनावबो बै माइ आबाद खौ जों माइ आबाद मावनोब्ला जोङो फार्स्थाव जों खोथिया फोग्रोना लानांगोन ना। बै खोथियाखौबा जि माइ खौ गायनांगौ बा जोलै खोथ जोलै खालामनो गोनां खोथियाखौथ जों हरसेनि थाखाय सोमना दोननांगौ बेखौ फार्स्ट जावनानै साफा खालामामनानै सोमनांगौ आरो हरसेनि थाखाय।
औ
बिदि सोमनानै ओमफ्राय उनाव थि दिखांना दोननानै उनाव माने जेरावबा फोगोन आरो बै फोथ थारखौ जोङो हेवना लायो आरो दोखो दोखो जेनेबा हेवना लानानै हाब्रुआ मोनो बा गल' गल' जायो बेयाव जोङो खोथ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। बैयाव फोनानै बेनिफ्राय रज'नानै साननै सानथामावनो बा एसे रज'हाङोना अ बे रज'हांनानै ओमफ्राय जिबना जिबबाबा जिबा सानबा अ जिबा सान बा थामजि सानफोराव जोङो बेयाव हासार होनांगौ जायो आरो एसे जौनायनि थाखाय। बेयाव हास हासार होनांगौ ओमफ्रायो उनाव बिदि जौबाथाय ओमफ्राय माइ गायनाय जाब्लाथ' जोङो खोथ-खोथियाखौ जों फुनो हाजिरा खामला बिदि लानांगोन बा थिखा लानांगोन थिखा लानाय थिखा लायो बिदि मानसि लानानैथ' जों फुनांगोन ओमफ्राय फुनायनि सिगां आरो जोंहाथ' दुब्लियाव खामानि थायोना जेरावबा माइ गायगोन बै फोथारखौ जों आरोबाव हेवना नै लांगोन हेवना लाना नानै बेयाव जोङो हेवना लानायनि माइ गायनायनि सिगांथ' जोंहा मुलि सारग्रोयो।
औ।
बै मुलिखौ सारखांनानै बिनिफ्रायसो जोङो माइ गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय माइखौथ' गायबाय गायना दोननानै मास मोनसे बा मास मोननै जाबाय एसे सोम मास मोननैसो जानानै देरबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थ जोंहा मबा समावबा अखा मोनो मबाबा अखाखौनो मोना बिदि जायोना जोंनिया बोथोरा बिदि बोथोरावथ' जों माइ खौ गायना दोनब्लाल' जाया बेयावथ' जों खो-बिसोरखौ जों जो थोन लानांगौ मुलि होनांगौ नाथाय बे मुलिखौथ' जों सान्दुं गोसा दुंब्ला ओ दुंबा होनो हाया जेब्ला अखा हागोन ओमबासो होनो हायो आरो अखा हायाब्लाबो जोङो बिनि थाखाय राहा लानांगौ आरो जों दै होनांगौ जायो आरो दै सारनांगौ जायो। बेयाव आरोबाव बिदि दै सारनानैथ' जोंहा माइ बारियावथ' जोंना हाग्रा जायो बै हाग्रायावबो जोङो हाग्रा थैनाय मुलि होनांगौ आरो बेयाव जोङो आरो गोबां हासारफोरखौ होनांगौ आरो जेरैबायदि इउरिया बेफोरखौबो। होनांगौ जायो आरो नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै मिथिगौोबा एसे फोरमायनो हागोन
हागोन हागोन दा माइआ आबाद होनना बुङोबाथ'
औ।
जोंनि ओनसोलावबो गोबां मावो दा आंनाव इसेबां एक्सपिरियेन्स गाया खिन्थु अब्लाबो बुंनोसै आं माने दिनैसिम हो आबाद मावनो मोनफेराखै नालाय ओमबाबो नुयो मावनो मोनफेराखैबाबो मिथियो एसे एनै फंनैसो बुंसोरो माइ आबाद नो मा
औ
माइ आबाद होनना बुङोबा गोबां खस्थ नुयो आरो माने गुबुन खेथिफोरनिफ्राय ओ आबादफोरनिफ्राय माइ आबाद आंनि नुनायाव खस्थसिन नुयो आरो मानो होनबा खोथिया बानायनायनि फ्राय लानानै गायनाय आरो बेखौ फुनानै गायनांगौ आरो आलि खोनाय आरो बेखौ हानाय आरो बेखौ सो हाख मारा होनाय आरो बे खमानो माइखौ सौनानै आरो माइरं द नङा होमबा? गोबां माने बिराद माने खामानि दं आरो माने माइ माइ आबादखौ मावनायाव उम दा माइ आबाद दानि दिनावथ' हानायाव मेचिनफोर ओंखारनाय ओंखारनायखाय एसे गोरलैयाव
से औ औ।
दा नों दुब्लियाव हानो हानोबो गोनां गैला मेचिन दंसै गोदोनि दिनावथ नों खासिजोंसो हायोमोन नङा होमबा? हाजिरा खामला लानो। नानै होनांगौ जायो। दा बेफोरखौ रोगानो ओमफ्रायबो नों आरो सरनांगौ बुथुमनानै हा सरनांगौ आरो मा बाननानै लांलायबावनांगौ नङा होमबा। दानि दिनावथ मा मिसिन ओंखारनायल उनाव डायरेक्ट फोथारावनो मिसिन सोदो सोनानै माने बेयावनो डायरेक्ट माने बस्था आजावनांगौल आरो बेफोरबायदिसिम फैबाय आरो दा जोंनि ओनसोलावबो मावो गोबां माइ आबाद मावो। दा आंनि नुनायावथ खस्थ बुहुद खस्थ नुयो आङो माइ आबाद मावनायफोरखौ हाय। दा नों फासनिफ बै नायोबा खोथिया बानायनायनिफ्राय लाना खोथिया बानायनो थाखाय हालौदो हालौनानै आरो नों माइखौ सोमदो सोमनानै एसे रजबा जेब्ला आ मा होनो हाया जेब्ला मोनबाय अब्ला खोथिया फोदो। आरो बे खोथियाखौ नों फुदो फुनानै आरो नोङो माइ गायनो थाखाय नों हालौदो फिननै आरो सामार होनाय सामार होग्रोलायनांगोन नङा होमबा।
औ होनांगौ।
हायो आरो। हामारबाय बिनि उनाव आरो हालौबाय हालौनानै आरो आलि दाननाय आलि दाननाय आरो आलि खोनाय नङा बिराद खामानि दा आलि दाननाय आलि खोनाय दंबावो आरो। खोखांनायनि आलि खोखांनायनि उनावसो माइखौ गायगोन नङा ओमबा।
औ औ।
ओम ओमफ्राय गाय खांनायनि उनावबो आरो नों बेयाव दंबावो हाग्रा खिलिबा हाग्राफोर फुनाय माइयाव माबा मोनसे एम्फौ बायदिसिना नांदोंमोन बेखौ फोसाबनाय हासार नांगौबा हासार होनाय। आरो नांग गौबायदि दै सोनांगोन। दै खम जादों खम बारा बेफोरखौ नायनांगोन। नङाबा नों बैफोरखौ जुदि नों नायनो रोंबासो बा नांगौ रोखोमनि नों आपदाल लानो रोंबासो नांगौबायायदि बिबांनि ओ माबाखौ फसलखौ मोनगोन नङा ओमबा।
औ औ।
बैफोरखौ ओ एसे खस्थ खालामनानै हायोबासो नों नांगौ रोखोमनि बेे बिगायाव बेसेबां मोनो बिगायाव बेसेबां मोना बेफोरखौ दरननो हागोन। नांगौबायदि। दा माइ आ खौथ। जोंनि बर'फ्रा बो गोबां मावसै गोदोनि दिनावथ। फ्राय मावोमोन खिन्थु गोदोनि जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावनाया। आंनि नुनायाव आरो। माने माइस। थालिना मा होनो बेखौसो फोयोमोन आरो।
औ औ।
ओ माने इखौ खोथिया बानायलायनाय गैयामोन डाइरेक्ट हाखौ हालौबाय हालौनानै डाइरेक्ट फोबाय। बाय फोनानै। मा होनो ओ बेखौ दांलायलायगोन आरो माइसा दांनाय होनलायोना। दालाय गैया होनबा माइस। नायलायनाय बेफोरबायदि ओमफाय मोसौजोंबो मा बेरा ओलायनाय दंमोन गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ नुनो थांला इफोरखौ।
औ नुनो थांला।
ओं हासनि बायदि ओरै थायोना हाथाय हाथाय गोनां बे दा गिदिनो बेजों हालेवलायोमोन आरो माने।
औ।
बिदा होनाय होनोमोन आरो गोदोनि दिनाव बेफोरखौ। दा दानि दिनफ्रावथ बेफोरो ओ औ बे नांगोला बे हालेवग्राखौ औ औ बे हालेवनाय। दा बेफोरो लासै लासै जै जोंनि आबाद मावनायखौ गोदोनि दिनाव जि बुस्थुखौ आबाद मावनाय आगजुफोर बाहायोमोन बेफोर गोमालांबाय माखासे ना लासै लासै। बिदिनो नांगोलाबो गोमालांनो हमसिगोनसो नै। दा फ्राय थे ट्रेक्टरसो बाहायो।
औ।
दा नोंथांनि ओनसोलाव बे माइ आबादखौ मावनायाव मा मा आगजुफोर बाहायनानै फ्राय दानि दिनाव मावनाय जायो। हा गायनायनिफ्राय लानानै हानायसिम आरो।
औ दानि दिनावथ बुंनो थाङोबा।
औ।
खौ बाहायनायखौनो नुला आङो जोंनि नैबे ओनसोलाव दा आं। जेरेब जे ओनसोलाव नुनो मोनाखै नांगोल बाहायनाय। बा खायसे खायनैया बाहायबाबो माने खोथिया फोनायाव बाहायो आरो एसे खोथिया फोनायाव ओमफ्राय नाथाय बै माइ गायगोन दुब ब्लियाव आङो नांगोल बाहायनाय नुवाखै। ट्रेक्टरजों हेवनाय नुदों आरो।
औ।
टेक्टरजों हेवनाय नुदो। ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि आगोलनि बेफोर नांगोल दा बिथाङा मा बुंदोंमोन जेरैबाय बे खासि बा हाथाय गेदेमा मा होन्दोंमोन नों बेराना मा होनखोथाय? बि बेफोर अ बेदा बेफोर बेफोर मुवा मुवाया गोमालांनायनि थाखाय जोंनि आबादावबो आबादफोराबो जोबोद खहा जानो हमलांदों नोंथाङा मि थिगौना?
औ उम।
मानि थाखाय?
बे बेफोरो माने गोदोनि दिनावथ आरो ओ मा होनो हासार हासारफोरखौ बो होनाङामोन आरो जोंनि नुनायावथ दानि दिनाव माने फुलुं हा आरो जे गोदोनि दिनाव माने फुलुं गोनांमोन आरो हायाव गोबां हासार गोनांखामोन। दानि दिनावथ आरो हासार होआबानो जाला नङा होनबा? नांगौ रो खोमनि बे हासार जुदि होनो रोङा अब्ला नों आबादखौ मा मावनायनिफ्राय मावैआनो साबसिन।
औ औ।
दा मोनसेल' हासारजोंबो जालिया दानि दिनाव। नों इउरिया, डि फि आरो बायदि बायदि आरो आं आबाद मावफेरैखाय आं माने ओन्दैनिफ्रायनो आंहा आबाद मावनाय मावनो मोनफेराखै नालाय आंहा म ने इसेबां आबादनि सायाव माने इसेबां एक्स फेरेन्स गैया आरो थेवब्लाबो जादों जाया बुंबाय।
जादों दे नोंथां।
उम।
जोंनिया बिनि नि थाखाय हासार होनांगौ। जे जोङो दानिया ट्रेक्टर बाहायनाय जायो हालेवनोबा बो ट्रेक्टर खोथिया फोनोबबाबो खायसेया टेक्टार बेयाव जोंनि माने एम्फौ एनला जिन्थु खानस्रियाबो जोंनि इम्परटेन्ट होन्दों ना जों बै खानस्रि खौबो जों बुथारनाय जायोना। खानस्रिनिफ्रायबो जों हासार मोनो नो माने बे खानस्रि खौ जोङो बुथारजोबनाय जायो बे ट्रेक्टरजों हेवनानै बिनि थाखायनो जोंनियाव मान बे माइ गायोबा जों हासार होआबाथाय जोंनिया जों माने गोबां आबाद मावबाबो जों माने हासार बाहायाबा दानिया जोङो मोननोनो थांला माने बेफोर बेफोर आबाद हासार होआ बा बिदि जादों होनना मिथिगो मोनो आरो आङो।
औ नंगौ दा ओ‌
औ।
दा
दा नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबायमोन।
औ औ दे गोजोननाय मोनबाय आबादनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों।